नोंथां
औ खोनादों दे
औ ओ गोजोन सानजौफुंनि नोंथांनि सिम गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय
औ ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानैसो दङ
औ ओ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ नोंथांजों आङो जेनेबा जोंनि सोरगिदिं आबहावानि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों ओ जेन'बा जोंनि सोरगिदिं आबहावाया ओ माबादिहाय गुबुंले जायो आरो बे गुबुंले जानायनिफ्राय जों माबायदि रैखाबा माबादि हेफाजाब लानांगोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
औ जोंनि ओ आबहावा आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बेनि जाहोनखौहाय जोङो बे जों ओ सुबुं माहारिफोरानो खालामनानै लादों होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंनि बे औ बिदिनो जोंनि आबहावायावहाय गासै ओ जिब जिबिफोर जिब जुनारफोर बायदि जों लोगोसे
औ
जोङो बे आबहावायाव जों थांनानै थानायावहाय जोङो बायदि रोखोमनि बंफां लाइफां बायदिफोरखौहाय जेरै जोङो ओम दानस्रांनाय जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै नङा होमबा औ
औ नंगौ औ खोनादों।
औ बिदिनो औ बिदिनो जोङो आथिखालावहाय जोंहा हान्थिनायफोरावहाय जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनोब्ला आथिखालाव जोङो गोबां गारि मथरफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? औ गोदो गोदोहाय जोंहा बेफोरबायदि दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनायावहाय हान्थिनांगौ खामानियाव हान्थिनायावहाय जोंहा बेफोरबायदि गारि मथर मथरनि जेबो सुबिदा गैयामोन बेनिखायनो बांसिन आथिंजोंनो दावबायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो आ आथिखालाव बे बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय बायदि जुन्थि फोर आगजुफोर आरो गारि मथर बायदिफोर ओंखारनायनि बेलायाव जोंहा बेफोरनिफ्राय ओं खारनाय उखुन्दै बायदिफोराहाय जोंनि बे आबहावाखौ गुबुंले खालामो। औ बिदिनो जोंनि आबहावा खौ बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनिफ्रायबो गुबुंले जायो होननानै जोङो साननो हायो आरो जोंहा आथिखालावहाय बायदि गेदेर गेदेर दारिमिनफोर जों खुलिनाय नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? औ बैफोर दारिमिनफोरनिफ्राय कल खारखानाफोरनिफ्राय बायदिनिफ्राय गाज्रि दै एबा मुवाफोर ओंखारनाय बायदिफोरखौ जोङो दैमा दैसा बायदियाव जोङो गारहरनायखौ जों नुनो मोनो।
औ बिदियैनो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो जों बे आबहावाखौ गुबुंले ओ जानायावहाय जेरै जों जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो जादों होननानै जों साननो हायो। बिदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव थाग्रा खुलिनि गोबां आंखाल जानायलाय जों आथिखालावहाय गोबां ओ हाग्रा बंग्रा बायदिफोरखौ दानस्रांनानैहाय जोङो गावनि थाग्रा खुलि खालामनो थाखाय दानस्रांनानै जोङो थाग्राव खुलि बानायनानै लायो बेनि थाखायबो जोंनि आबहावा आबहावाया बुंले जादों मानो होनोब्ला बे आबहावा हाखौहाय जों गोगोयै लाखिनोब्ला जोंनो दंफां लाइफां बायदि मिथिंगायारि ओ लाइफांफोरनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां? औ बिदि बिदियैनो जोङो बे बिफां लाइफांफोर थायोब्लासो जोंनि ओनसोलाव अखा आरि फोर हायो जेराव जों दंफां लाइफां गैया बेफोर जायगायाव जोङ बाला बालाहामा रानस्राव जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदियैनो जोङो जोंनो गासै सुबुंफोरनोनो गासै जिब जिबिफोरनोनो एमफौ एनला बायदि जिब जुनार बायदिफोरनोनो जोंना थांना थानो थाखाय बे गोगो आबहावा आरो जोंनो मोजां अक्सिजेन बारखौहाय जोंनो नांगौ नङा होमबा नोंथां? औ बि बिदिनोहाय जोङो जों बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोङो ओ हाग्रा बांग्रा बायदि हाग्रामाफोरखौ सम्पदफोर खौ दानस्रांनानैहाय जों बायदि जिब जुनारफोरनि जोङो थाग्रा जायगा गैयै खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बिस सोरनि जाहोनावहाय बे थाग्रा जायगा गैयै नि जाहोनावहाय बिसोरबो आथिखालावहाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ बे जिब जुनारफोरखौहाय जोङो हाबफैनायखौ जों नुनो मोनसै औ बिदिनो जोंहा बे ओ ओम बेयावहाय जोंहा गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो ओ। आबहावा बे गुबुंले ज होननानै बुङोब्लाओ जों सुबुं माहारियाहाय ओं। न' खाथिनि बंफां लाइफांफोर आरिफोर थायोब्ला जोङो। ओग बेफोरनि बिलाइफोर खौहाय सिरिनायखौ जोङो सिबस्रांनानैहाय जोंहा हाखर बायदिफोराव फबनानै दोनोब्ला हाखरबायायदि जावनानै फबनानै दोनोब्ला बियो। फेसेव हासार जायो बिदिनो जोङो बेफोरखौ सिबस्रांनानै आरिनानै फब नानै दोनोब्ला मोजां जायो नाथाय जोंनि ओ सुबुंफोराहाय बेफोरखौ औ सावनानै होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो बे सावनानै होनायावहाय जोंहा बे सावनानै होनायाव जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बाङो। औ बिदिनो जोङो जेराव जों हां लानायावहाय बे कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ जों हगारोसो हां लानायाव जों अक्सिजेन गेसखौ जों बाहायो बिदिनो जोङो। बे दाखोर दाला आरिफोरखौहाय जोङो सावनानै होनायावबो जोंहा खहा जायो बिदिनो जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ जों बेयावबो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो बे आबहावा गुबुंले जानाय एबा आबहावाखौ मा बायदि गोग्गो लाखिनो नांगौ बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां जेरैहाय बिथाङा आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आंनो एसे मोजाङैनो फोरमायबाय। अब्लाबो आं नोंथांजों एसे सावरायनोसै जेरैहाय जोंहा आबहावा गुबुंले जायो होनना बुङोब्लाथाय बेयो जों सुबुं माहारिनिफ्रायनो। आहावाया गुबुंले जायो बे खौ जों गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंहा जेरैहाय आबहावाया गुबुंले जानाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दै गुबुंले जानाय हा गुबुंले जानाय बा बार गुबुंले जानाय बिदि बिदिनो गोबां गुबुंले जानाय रोखोमनि दङ आरो जेरैहाय जों दै गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा जेरै दैयाव गाज्रि बेसाद गारनाय गाज्रि मुवा बे गाज्रि मुवा गारनाय आरो बिदि दैयाव प्लास्टिक बे सेवनाय बेसाद फोरखौ गारोब्लाथाय बे दैया गुबुंले जायो आरो आरो गोबां। दै गुबुंले जानायनि गोबां रोखोम दं जेरैहाय गिदिर गिदिर दैमाफोरावहाय जेरै सुबुं माहारि फुजा है-हैनानै बेफोराव गोबां फुजानि ओ बायदिसिना मुवा बेसादखौ दैयाव गारनाय जायो बेफोरनि थाखायबो जोंनिया। दैया गुबुंले जायो जेरावहाय बिसोरो फुजा खालामनानै बे दैयाव दुगैयो बा बे दैयाव बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ फासायनानै हरो बे फोरनि अनगायैबो गोबां कलकात खालानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मुवा बेसादफोर खौ बांसिनानो दैमायाव बा दैयाव हगार हरो होननानै जों मिथिगौ। बेनि थाखायबो जोंहा दैया गुबुंले जायो होननानै जों मिथिगौ आरो बिदिनो हा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जों जेरैहाय जोंहा हायाव ओ प्लासटिक बायनायफोर फोरखौ हायाव फबसिनलाबा आरो जेरैहाय जोंहा आबाद मावनायाव आबाद फोथाराव गोबां रोखोमनि माइआ मोजां जानाय थाखाय जोंहा हासार सारो आरो आबादारिफोरा गोदो थ' बेबायदि जेबो हासार सारामोन। बिसोरो खालि मोसौनि गोबोरखिखौल' हासार सारोमोन। जायनि जाहोनाव माइआबो बे मोसौ गोबोरखि हासार नो जोबोर मोजाङै बारियोमोन नाथाय आथिखालनि हाया ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय बा ओरैबायदि गुबुंले जाबाय जायनि जाहोनाव जे फोथाराव माइ गायो बे फो फोथाराव जुदि रासायनारि हासार साराब्ला बे माइआ फिथाइ मोननाय नङा आरो बिदिनो जोंहा आबादारिफोराबो गोबां रोखोमनि फिथाइ थाइनायनि थाखाय बा गसा बारिनायनि थाखाय बिसोरो मा खालामो जेरै रासायनारि हासार इउरिया पटासियाम खुरादन बेफोरबायदि हासार मतखौ सारनानै बिसोरो माइखौ फि आरो नाथायबा हले बेखौ बुंनो थाङोबा जोङो बेबादि हासार हासार सारनाया जोंनि हाखौ गुबुंलेसो खालामनाय जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला जेन'बा देग्लाय बोसोराव आबाद मावबाय बे बोसोराव जों गोबां रोखोमनि फिथाइ मोननो थाखाय जों बेयाव बायदिसिना बिना हासार होबाय बिदि हासार होनायनि उनाव बे हायाथ' गुबुंल जाखाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोंहा फैगोन बोसोरावबो जुदि आबाद मावोब्ला आरो दे हायावनो जुदि बेबायदि हासारखौ हासारखौ सारो साराब्ला बै बोसोराव जोंहा माइ मोननायनि आंखाल बा खहा जागोन होननानै जों मिथिगौ बिदिनो जोंहा बार गुबुंले जायो होनना बुङोबा जों आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि गारि मथर बा बायदिसिना ओ ट्रेन जाहाज बेफोरनिफ्रायबो जोंहा गोबां रोखोमनि उखुन्दै बाे पेट्रलनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बैफोर गैया। जेरै जोंनि बारहावाजों गोरोबनानै बे मा खालामो जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव जोंनि बारहावाया गुबुंले जायो आरो बे बारहावा बा बे बारहावा अक्सिजेनजों गोरोबनानै जोंहा जों सुबुं माहारिनि देहायाव बेरामनि बेराम जानो थाखाय जोंहा जोबोर गोरलै आरो बिदिनो जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला गुवाहाटि नोगोरमाफोराव जों दावबायोब्ला नुनो मोनो आरो जेरैहाय गुवाहाटि नोगोरमानायाव खाथि खालाफोरावनो ड्रेन दङ बेफोर ड्रेनाव गासै सेवनाय मुवा जानाय लोंनाय गासैबो बेसादखौनो बे ड्रेनाव गारो जेरावहाय बेयाव मोनामनायजोंनो थानो हाया जेरै गेसाव गेसाव मोनामनाय बिदि बिदिनो बायदि रोखोमनि सेवनायफोरा बे नोगोरखौ बेंखन जाहोनाव नोगोराव थानाय सुबुं फोरा गोबां रोखोमनि बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोंहा नोंथां समाबो जाबोबाय नोंथाङा आंनो आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै जोबोर मोजाङैनो फोरमायबाय ओ नों थांजों आं रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा सा नोंथां
औ गोजोन्थों